हेलौ नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनाय जानो जाबाय नोंथांजों दसे सम बैसागोनि सायाव बर'नि बैसागोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु फोरबोखौ मा रोखोमै खुङो एबा फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनिया बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ ओ गोदोनिफ्रायनो बर' फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो। बेखौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनिया मानसि बैसागुनि सिगाङावनो जोङो मोसौनि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जोंनिया मोसौ बैसागुखौ सैत्र' दाननि जोबथा सानाव फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिनिनो सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय बिदिनो ओ फिथाइ सामथाइ बा बिफां बिलाइ बिदिखौ जोङो खांनानै लाग्रोनाय जायो। जेरै ओ लाव फान्थाव दिग्लिथि बाग्रिखब थाराय बेफोरबायाददिखौ जोङो बुथुमनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिनिनो ओमफ्राय जोङो अखानायै फुङावनो सिखारनानै जोङो खौ माला सुनानै न'मा न' इसिं बायदिफोराव जोङो आलायनानै बा मा थुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ मोसौनियाव ओ साराय बा थौ बेफोरबायदिनि हांगारखौ फुख'नानै थाव जानायजों जोङो गोसोम गोसोम दागो होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
मानो होनोब्ला जोङो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ फोथाराव उदाङै ह गारनानै होनाय जायो नालाय नोंथां ओ बे समाव जाहाटे हाग्रानि मोसा लख्राफोरा मोसौखौ गिनानै खारो बा मोसौखौ मोसौनि सायाव जेबो खहा खालामनो हाया बिनि थाखाय फोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबादियैनो जोंनिया मोसौखौ ओ
बिदि दिगलिथियारि हाफ्लेनानै लानायखौ सारै सारै बेबायदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेबायदि मेथाइखौ खनै खनै जोङो मोसौखौ दैमाफ्राव बा दंग'फ्राव थुखैनो लाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबायदियैनो जोंना मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो बेनिफ्राय जोङो मानसि बैसा बैसागु होनोब्ला जोंना ओ बैसागुनि गिबि सानाव जोङो दुगैयै लोबैयै बेबायदिनो दख'ना फास्रा गानै जोमै बिनि न' बैनि न' थांनानै जोङो गेदेरफोरनिखौ सनमान खालामो आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो बेफोरबायदि जोंना बैसागुआ जागायजेनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ, बेबायदियैनो जोङो खाम जथा सिफुं बिदि लानानै मागियो आरो नोंथां बे ओ मागिनायाव सोरबाबा माइरं हरो सोरबाबा फैसा बेबायदि हरो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबादियैनो जोंना ओ बैसागुनि स्नि थारिख सफैब्ला जोंनियाव ओ साथिथि जानाय बुङो आरो नोंथां बेखौ।
औ नंगौ नोंथां।
बेयाव जोङो हाग्रानिनो माखासे मैगंफोर जेरै दौस्रेम थाराय ला फा सायख' दिंखिया बेफोरबायदिखौ जोङो खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जाहाटे ओ जोंनिया बे बोसोराव सुबुंनियाव जेबो गाज्रि बेमार आजार जानो हाया बिनि थाखाय ओ जानाय जायो आरो नोंथां बेखौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागुखौ फालियो?
औ नंगौ नोंथां। जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि गिबियाव जोङो मोसौ बैसागुखौनो फालियो बेखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफायनो बिदिनो फालिबोनायखौ नुबोदों। बेवहाय मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय जोंनियाथ' गिबियाव बायदिसिना नांगौ मुवाफोर जेनेबा लाव, फान्थाव बैफोरबायदि फोरफोरखौ ओ जोङो बुथुमना लाग्रोयो दिगिलिटि ओ आरो लोगोसे थाराय ओ बेफोरखौ जोङो ओ बुथुमना लायो। आरो बुथुमनानै जोङो मोसौखौ फुङावनो बे माने फिथाइफोरखौ माला बानायनानै मानला बानायना लाग्रोनाय जायो आरोना मोसौखौ लांनायनि सिगांनो। आरो बेखौ हानानै लायो फिथाइफोरखौ
औ।
लाखांनानै जोंनिया बे हांगार आरो थाव गुबैखौ जोङो माबायाव मोसौनि बिखङाव फोननानै होयो आरो फोननानै ओ दैमा फारसे जोंनिया माबादों बै ओ थाराइजों जोंनिया बुसोम बुसोम जोंनिया लांनाय जायो। आरो बिदिनो लांनानै जोङो। बेयावहाय मोसौखौ दैमाफोराव जोंनिया थुखैनाय जायो। आरो थुखैनाय समाव जोंनिया बैदि हाना लानाय हाना लानाय जोंनिया लाव, फान्थाव बैफोरखौ मोसौनियाव गारना होनानै गोदोनि बायदिनो खुगा मेथाइ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे खुदा खुगा मेथाइखौ ओ रोजाब रोजाब जोंनिया ओ बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव थुखैखांनानै जोंनिया ओ जि ओ गोजाम फागा बै गोजाम भागाखौ दैमायावनो गारबोनाय जायो आरो दै थारायखौबो बैयावनो गायनानै गारबोनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि उनाव मोसौखौ जोंनिया उदां फोथाराव ओ हेगारनानै होयो आरो हेगारखांनानै जोंनिया ओ न'आव फैबाथाय बैदि माला बे मालाखौबो जोङो न'आव न'आवनो आलायना दोननायखौ नुनो मोनो। बिदिनो ओ मोसौ बैसागोआ जोंनिया गाजा गोमजायै थाङो बेनि उनाव जोंनिया मानसि बैसागु जायो। बे मानसि बैसागुआव जोंनिया ओ उन्दैफोरा जेनेबा गोदोरफोरखौ ओ खुलुमहैनाय न'खर न'खर थांनानै एबा गदोरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय बेदि रोखोमखौ जोङो दाबो ओ दासिमबो जोंनि जायगायाव गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय दोङो दाबो जोंनियाव बिदिनो सोलिबाय। थायो बैसागु बोथोराव आरो बेनि उनावथ' जोंनिया ओ खाम, सिफुं, जथा बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय जेनेबा गंगोना हारमुनि बायदि लानानै थरखा लानानै न'खर न'खर बिदिनो ओ बोराय सेंग्रा ओ गथ' गथाय गासैखौबो ज' ज'यै माने ओ मोसाहैनायखौ नुनो मोनो आरो बैफोर थानायाव जोंनिया बा न'खरफोराव थांनानै मोसानायाव बै न'खरनि मानसिया जेनेबा माबाफोर संनानै दोनो जेनेबा बै ओ जुमायफोर संनानै दोनो। बेफोर जोमाइ एबा खायफा जायगायाव बेखौ सेरेब बुङो बेफोर जोंनिया न'खरफोराव संनानै दोन दोन नालाय बिसोरनो होयो आरो ए खालि आरो बेदर अमा बेदरफोरबो एवनानै बायदिसिना खालामनानै माने बिसोरनो होनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो आरो बै न'खरा माने बेनो ओ एसे रां एबा ओ माइरंफोर हरनायखौबो जों नुनो मोनो बेयाव माने बैसागो बोथोरावथ' गोदान गोदान जोंनिया गानो मानो होनबा बेयो गोदान बोसोरनि जेहुथु मोनसे फोरबो बेनिखायनो बेवहाय गोदान गोदान दख'नाफोर एबा गामसाफोर जोङो गाननायफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो न
औ नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोना नोंथांमोननि जायगायाव माबाफोर जेनेबा मा रोखोमै फोरबोफोरखौ फालियो अब्ला लाबाय बे बैसागो फोरबोआवनो नोंथांमोननियाव माबाफोर बिदि प्रग्रामफोर जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जायो जोंनिथिं बेबादिनो आथिखालाव ओ फांसन बा जौस्रां बेफोरबायदियाव जोङो बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बेवहाय जोंहा बिदिनो बायदिसिना बादायलायनाय ओ गेलेनाय बादायलायनाय नाय मेथाइ खननाय मोसानाय बा थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो‌
औ बेयावबो जोंहा बिदिनो बयबो गामिनियैनो ज' थांलायनानै ओ गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि जायो आरो लोगोसे जोंना ओ बैसागुआव ओ बिदिनो सौराय जालायनाय बेफोरबायाददिबो जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिदिनो जोंना ओ सानाव गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना जायो। जेरै खारनाय बारनाय बेफोरबायदि आरो नोंथां बेबायदिनो ओ मोनानि समाव जोंनिया मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां ओ जोंनिथिं बेफोरबायदि फालिनायखौ जोङो साननै फालिनाय जायो आरो नोंथां अखानायै जोंनिया बेबायदिनो ओ सासे ओ बिदिनो गामिनि रायजो राजा बा बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय जोङो आलासि बा मानसि गेदेर लेंंहरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनि थारैनो
औ आरो बेवहाय जोंनिया गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ बेबादिनो लांदां बैसागु मोसानो लेंंहरनाय जायो आरो नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जों औ बैसागो बोथोराव माने बिदि प्रग्रामफोरखौ लाखिनायाबो जोंनिया जोबोद गोनांथार मानो होनबा जोंनिया उन्दै उन्दैफोरखौ जेनेबा बैफोरावनो ओ जोङो बायदि रोखोमनि रोजाबनाय एबा खन्थाइ आरावनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ जोङो माने उन्दै बैसोनिफ्रायनो बेवहायनो सोलोंनो हायो आरो नोंथां न
औ नोंथां
औ जोंथ' मिथिनाय बादिब्ला जोंनिया बैफोराव नोंथांमोननि जायगायाव बिदि जानाय लोंनाय हिसाबै न'खर न'खर बैसागो बोथोराव ओ जौ गोरान जौ गिसिफोर लोङो ना लोङा नोंथांमोननि जायगायाव?
अ जोंनिथिंथ' बेबायदि ओ मोसाहैब्लाबो बेबायदि जानाय लोंनायखौ ओ जोंनिथिं जाया आरो नोंथां माने बेबायदि फालिनाय जाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। बे जोंनि जायगायाव बिदिनो मोनो बे ओ फोरखौ न'खराव खायफाया होयो खायफाया होआ बिदि आर'। बेवहाय आरोबाव जेनेबा माइब्रानि फोरबो बानायना दोननायखौ नुनो मोनो जोंनियाव माने बेफोरबायसा बैसागु बोथोराव बिदि होनायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु बोसोराव खेबसे बेयो गोदान बोसोर आरो बेवहाय ओ खेबसे बोसोरनि फोर्बो नालाय बेनिखायनो।
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।